औ नोंथां नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
माबोरै दं नोंथाङा?
मोजाङैनो दं नोंथां।
औ बिदिब्ला आं नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनै जोङो बर'नि हाबानि आनि बागै ओ एसे सुंद'यै सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथांखौ आं नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला जोंहा गिबियावनो बर'नि हाबा होनोब्ला सरासनस्रायै जोंनि बर' सुबुंफोर नि जुलिखौनो जोङो ओ बर'नि हाबा होननानै मोनथिनाय जायो। ओ बिदिनो औ बिदिनो जोंनिया जुलिया साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय मोनसे गोनांथार ओ नेमखान्थि हिसाबै जों सानना लानाय जायो।
औ नोंथां नंगौ।
औ बिदिनो जोङो ओ सिला सासे मानसिया जोनोम जानानै फैयो। अब्ला ओ जाखांनायनि उनावहाय जोंहा ओ बेखौ गथ'खौहाय जोंहा उम ओ बिमा
नंगौ बे गथ'आ
बे गथ'आनो ओ ओ रोंनानै गावनि खामानिखौ गाव गाव मावनानै लानो रोङो एबा गावनि आथिङाव गाव गसंनो हायो। अबोला बे सुबुङा बुजिनो रोंनाय एबा रोंखा राखा जायोब्ला। बे सुबुङा ओ जुलि जानांगौ गोनां जानानै फैयो
नंगौ नोंथां।
बिदिनो जोंना बे जुलिया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे ओ बर'नि फोरबो होन फोरबोथ' बुंजाया बे खौ औ नेमखान्थि होनजागोन बिदिनो नोंथाङा बर'नि ओ हाबानि बागै सुंद'यै बुंलांनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां।
औ।
जोंना बर'नि हाबा होनना बुङोब्ला
औ नोंथां
जोंना दानि समाव जोङो हाबाखौ गोबां बायदि बायदि रोखोमै जोङो हाबाखौ ओ खुं खुंनो लायो
औ।
माखासे दोहोनि सुबुंफोरा हाबाखौ माखासे जोंगा मागा गा साजायनानै
हाबाखौ खुङो आरो माखासे गेजेर थाखोनि बा गोरिब न'खरफोरा
औ नंगौ।
जोंना हाबाखौ बांद्राय जोंगा मांगा खुंनो हाया
औ
नाथाय जों गोदोनि बिथिङाव नायोब्ला गोदोनि बिथिङाव माखासे हाबा खुंनायनि बेलायाव धोहोनि गोरिब बा गेजेर थाखोनि मोनथामबो थाखोनि सुबुंफोरा हाबाखौ एखे रोखोमैनो खुङोमोन दा गोदोनि हाबानि बादियै बुंनो थाङोब्ला गोदो जायनि न'खराव
हाबा जायो। बेनि न'खराव माखासे गामिनि सुबुं फोरा ज' ज' जाजाय ग्रोम ग्रोम लोगो लाज्लायनानै हाबानि न'खराव माखासे खामानि जेरै आइजोफोरनि खामानि माइरं बासिनाय दालि बासिनाय
औ
हिन्जाव गोदानखौ थुखैनो दै खावनानै लायनाय हिनजाव गोदानखौ देलायहोनाय गय खावनाय गय राननाय नाय बेफोर माखासे खामानि खौ जोंनि गामिनि आइजोफोरा लोगो जालायनानै खौसेयै गोरोबज्लायनानै मावोमोन
औ
हाबानि न'खरा माखासे गामिनि मानसि फोरा हेफाजाब होनायनि थाखाय। बांद्राय माने
उम
ख' बांद्राय खर'आव जेबो माने रुजुननो गोनां जायामोन गामिनि फोरानो ज' ज' जाजाय मावनायनि थाखाय नाथाय दानि हाबानि बिथिङाव नायोब्ला जोंनि गामिनि माखासे सुबुंफोरा हाबानि न'खराव हेफाजाब होनायखौ खम नुबोगासिनो।
औ नंगौ।
जोंनो दानि समाव दानि हाबा खुंनोब्ला जोंनो खैना देलाय होनो थाखाय जोङो माबेबा देलाय खैना देलायहोगिरिफोरखौ जोङो रांजोंसो बायना ला बोनो गोनां जायो आरो खैना खौ थुखैनो थाखाय जोङो दै खावनोबो माखासे बेंफाथिफोर जोङो बेंफाथि दामग्रा सुबुंफोरखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोनो गोनां जायो लोगोसेनो हाबानि न' खराव माखासे खामानि मावनाय संनाय खावनाय बैफोरबायदि सुबुंफोरखौबो जोङो माखासे रां होनानैसो हांख्रायना लाबोनो गोनां जायो अब्ला जोङो गासैबो खामानिखौनो जोङो रांजोंनो मावजोब नो गोनां जायोब्ला अब्ला जोंनि गामियारि खौसेथिया मा थाखो बा जोंनि गेजेराव अब्ला अनज्लाय लायनाया गैला नामा नोंथां आङो बिब्दिखौ सानदों मा माने गोदोनि समाव नायोब्ला जोङो गोदोनि सुबुंफोरा मा माखासे ग्रोम ग्रोम खामानि मावज्लायनानै ग्रोम ग्रोम जायोमोन लोङोमोन बय बै समाव जोंनिया मा माखासे खौसेथि बा अनज्लायलायनाय गावजों गाव बिब्दिया थायोमोन ना थाय दानि समाव जोङो बेखौ नुनो मोनला
औ नंगौ नोंथां
बै जोंनि जे बर' हाबा बे बर' हाबाया अब्ला दानि समाव गोदोनि नेमखान्थिखौ जोङो बाहायनायखौ खम जानाय बायदिसो आङो मोनबाय ओ बेनि सायाव नोंथाङा मा सानो दानि समाव जे जोंनि माखा से बर' हाबाफोरा गोदोनि बा दि नंला आरो गामियारि माखासे सुबुं फोराबो हाबानि न'खराव हेफाजाब होनाया माने खमायगासिनो जोङो माखासे रांजों सो जोङो बायनानै लाबोनो गोनां जायो अब्ला नोंथांनि बादिब्ला बेबायदि जि जोंनि माखासे दानि समाव सोलिबाय दङ नोंथाङा बिब्दिखौ माने माबायदि सानो बा माबायदि बुंगोन नोंथाङा
औ नंगौ नोंथां गोदोनि हाबा आरो दानि हाबा रुजुनायावथ' जोङो गोबां फारागखौ नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला ओ नोंथाङा दानिसो बुंलांनाय ओ बायदि गामिनि गोदोनि जोंना गामिनि हाबायाव ग्रोम ग्रोम फैनानै खामानि दामानिफोरखौ गावब गाव बानस'ना होफैयोमोन नाथाय जोंहा ओ दानि बेलायाव जों बेबायदि खामानिफोरखौ ओ बा बायदिसिना ओ बिथिङावबो जों नायनानै नुयो ओ गामिनि सुबुंफोरखौ जोङो फैनानै बिदि गोदोनि बायदि ग्रोम ग्रोम ओ खामानिफोरखौ बानस'नानै लाफैनाय एबा मावफा फैनाय फैनाय बिदिखौ जोङो नुनो मोननाय ओ जोङो खम मोनो दाना ओ औ नि थाखायनो जोंहाय ओ बेनि जाहोनाव सोरबा ओ खायसे ओम गेजेर थाखोनि न'खर जेरैहाय बेफोर न'खराव जोंहा हाबाफोर खुंनोबोब्ला जोबोर ओ खस्थ' जायो राङारि बिथिङाव उम मानो होननानै बुङोब्ला जोंना ओ बिदि न'खराव ओ बारा रां रुफाखौ ओ बारा बाहायनो हाया बेनि थाखायहाय जोंहा औ ओ बाहायनो हायोब्लाबो उनावहाय जोंहा न'खरनि हालोदा गाज्रि जालाङो बि बिदिनि थाखायनो जोङो उनाव नांज्लाय खमज्लाय जानायखौ नुनो मोनो गोदोनि औ गोदोनि बायदिब्लाथ' जोंना ओ गोदोनि रुजुनायाव जोंना दानि हाबायावथ' जोंना फाय बा ओंखाम रानग्रानिफाय गासैखौबो जोंना फैसाजोंसो बायना लाबनायखौ जोङो नुनो मोनसै बेनि अनगा औ आरो बेनि अनगायैबो जोंहा हाबायाव गोदोनि हाबा आरो दानि हाबायाव गोदोनि हाबा बे दानिहानिबो गोबां गोनांथि जानायखौ जोङो नुनो मोनसै जे जेरैहाय जोंहा गोदो ओ सना रु फानि बेसेनखौ बारा ओ नाथाय दा सासे ओ हिनजाव गोदान लाबोनाय लाबोनो गोनांब्ला जोंहा बेनो सना एबा जोंना आसिथाम बायदिखौ नांगोन बे बेवहाय बेहायबो जोंहा ओ जोबोद खरसा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा जानाय लोंनायनिफ्राय मुवा बायनाय आरो ओ जोंहा दिस वान टाइम बायनाय बायदिसिनाखौ जोङो बायदिसिनायाव जोङो गोबां फैसा खरसा जानाय खौ नुनो मोनो नाथाय गोदोनि सुबुंफोरा जोङो लाइ बिलाइ एबा जोङो थालिर दंफांनि फस्लायाव ओंखामखौ जानानैनो जोङो हाबाखौ बारहोहरनो हायोमोन। औ बिदिनो जोंहा आरो दा ओ बिदिनो वान टाइम दिसि बाहायनायनि जाहोनावबो जोंहा आबहावायाबो गोबां गाज्रि जायो जेरैहाय जोंहा बेफोर मुवाफोरा जोंना सेवनानै थाङा गोदोबा जोङो थालिर बिलाइ बा थालिर फस्लायाव जायो ब्ला बेफोर मुवायाबो जोंना सेवनानै थाङोमोन आरो आबहावाखौबो गाज्रि खालामामोन। नाथाय जोंहा औ दा। गोबां सोलायनायखौ नुबोनो मोनदों बिदिब्ला नोंथांजों ओ सा सावरायनानै जोबोद मोजां बाय जोंना समाबो जाबाय नालाय दिनै बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा नोंथां? औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
नोंथांनि सिमबो गोजोनथों नोंथां
औ